हेल' हेल' नोंथां औ नोंथां खोनादों ना
खोनाबाय
औ नोंथां दा आं नोंथांनाव फन हरनायनि खार'नानो जाहैबाय नोंथांनाव आं माखासे बर' हारिनि ओ जाग्रा आदार जेरै जानाय लोंनाय बिनि सायाव मिथिनो लुबैदों आरो दा नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन बर'फोरनि जानाय लोंनाय ओंख्रिनि सायाव बुंग्रोनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे बिदिब्ला
औ ओ ओंख्रिखौथ' बुंनोसै आं ओ नारजि अमा बर'फोरनि जानाय ओंख्रिफ्रा ओमफ्राय सबाय साम' ओमफ्राय सबाय दाउ
औ
अनला मेवाइ
औ नंगौ
आरो नाफामखौबोथ' जायो बर'फ्रा नाफामाथ'। ओ। सिगांनि बर' सिगांनि बर' बोराय बुरैफ्राथ' नाफाम होनबाथाय ओरैबायदि गोथाव मोनो। आमफ्रायो मानसि गालदाब। मिथियोना नोंथाङा मानसि गालदाबखौ केरादा खेरादाफिनि। आमफायो खुमब्रा हांसो।
औ नोंथां।
ओमफ्रायो मैथा ना।
औ नोंथां।
ओ ओमफ्रायो अमा बेदर अमाखौथ' गोदोनि। ओंखायनो बर' हारिया अमा फिसिनानै जाग्रा। नङा होमबा औ आरो लाफा ना। नाथुर नाथुर जुनायजों लाफाजों मोजां जाथारो। औ जोगोनार ना। ओमफ्राय हाग्रा। मानि मैगंफोरखौ बुंनोसैनामा नोंथां आरोबाव। बर' हारियाथ' हाग्रानि मैगं गोथां जानो मोजां मोनो आं हाग्रानि मैगं। फोरखौ माखासे बुंनोसै।
औ।
ओ जोग्लावरिखौ मिथियोना नोंथाङा?
औ मिथियो नोंथां।
औ जोग्लावरि मानिमुनि। आरो बुरै थुन्थिनि आरो बुरै। थखन बुरि थखनखौ मिथियो ना। ओ थाराय ओ ओमफ्राय सिब्रुखौ मिथियोना नोंथाङा?
औ।
सिब्रु दिंखिया।
नंगौ नोंंथां
सिखो बारसिखिखौ अनलाजों जाफाजायो गोखा आरो बियो हाग्रायाव थायो गोजा गोजा बिबारा।
औ।
ओमफ्राय खारौ खान्दाइ बिबार।
औ दा नोंथाङा आं। दा नोंथाङा ओ जे बर'नि जानाय लोंनाय। ज जे अनला होनदों अनला दाउ। बिनि फारसे बेखौ जेनेबा माबोरै। संनानै जायो बिनि फारसे एसे फोरमायदो नामा नोंथां।
अनला ओंख्रिखौनो बुंसै नामा।
औ नोंथां दे फोरमायदो।
ओअनलाखौ जोङो माइरंखौनो ओंख्रि बानायनाय जायो नालाय। ओ गिबियाव जों जोङो माइरंखौ सोमनानै दोननांगोन दैयाव। दैयाव सोमखांनानै ओ बेखौ। ओ दस मिनिट बा। बार' थेर' मिनिट बिदि सोमनानै दोननानै ओ बेखौ बोखांनानै। जोङो। ओ थौसिफ्राव बेखौ देनानै बा जोङो उनग्रा दंबा उननानै। ओ गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगोन।
नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो नों माजों संनो संनो हागोन अनलाखौ। ओ बेदरफोरजों संनो हागोन बा मेवाइजों संनो हागोन आं बेदरजोंनो लानोसै ओ दाउ बेदरखौ नोङो आ गिबियाव साराय सारायखौ सुनानै लाग्रोदो सारायखौ सुनानै लानानै ओ नोङो सारायखौ जानदो आमफ्रायो मा नांगौ बेहाय संख्रि बानलु ओमफायो सामब्राम‌ इरिखौ हानानै लाखादो ओमफायो साराया जेब्ला दुंगोन अब्ला थाव होदो। थाव होनानै थावा दुंब्ला ओ बेदरनि एवथ्रमना लाग्रोदो ओमफायो बेदरखो एवथ्रमना लानानै ओ सामब्राम एरि होखांनानै ओ बेदरखौ जेब्ला एवथ्रमबाय होमबा ओ दै होदो आरो बेदराव दै होनानै मोजां गोदौहोदो एसे गोदौहोखांनायनि उनाव अनलाखौ ओ सारसोना होदो आरो आखाय थोंसिजों खोस्लि लादो नोङो ओमफाय अनलाखौ
ओ गासननानै एरना होदो जाहाथे फिथर फिथर जाया आरो अनला ओंख्रिया होमबा आराम जाबाय आरो आमफायो दसे थानानै गोदौहोदो आमफाय गोदौहोनानै नों खारदै होदो आरो खारदै होआबाथ' थ जायाना औ खारदै होदो खारदै होनानै ओ दसे खोबहाबोन दोननानै ओ बिदिनो आध घन्टासोनि उनाव ओ बे ओंख्रि अनला ओंख्रि मोनसिगोन आरो बेबायदि संनाय जायो होननानै आं मिथियो ओनथां आमफ्रायो ओ नोंथां सबाय साम'खौ मिथिखायो ना
मिथियो नोंथां
बेखौ नोंथाङा माबायदि सङो आंनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ एसे
जोंहा ओ साब साम' सबायाबो मोनसे बर' हारिनिनो ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रि होनजायो नोंथां जोंहा ओ साम'जों समाय सबायजों ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो नांगौ जोङनो साम सबाय नङा होमबा नोंथां जोंहा सबायखौ ओ हाथाय बाजारफोराव लायनानै जेब्ला जों न'आव लाबोयो अब्ला जों बेखौ ओ एवनानै जोङो बेखौ ओ हुख्रेबनाय जायो हुख्रेबनानै जों बेखौ गुरा खालामनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो साम' जेरै साम'खौबो जोङो ओ दैमा दैसा जेनेबा अबबा दंग' हाखर हालाफ्राव बेखौ नागिर नानै लायनानै न'आव लाबोनानै बेखौ दैयाव सोमनानै दोननानै जेरै थौफ्राव दोननानै बेहाय दै होनानै बेखौ ओ साननै नङाबाब सानथाम बेबायदि दोननानै बेनि ओ साम' सिङाव जे ओ मैलाफोर थानाय ओ गाज्रि मैलाफोर हाबनो थानाय बेफोरो जेब्ला साम'आ दैयाव मानबाय अब्ला। बे मैलाया गगोन नालाय अब्ला बिनि बेनि थाखाय जोङो साम'खौ दैयाव सोमनानै साननै नङाबा सानथाम दोननाय जायो आरो।
औ।
जोङो ओ बेनिफ्रायसो जोङो जानो थाखाय साम'खौ जेब्ला मैला खारो अब्ला ओ खिथुखौ जोङो दाननानै बेखौ ओ सुनाय जायो मोजां मोजाङैनो दोफ्राव आरो अ बिनि निफ्रायसो जों संनाय जायो ओ जेब्ला जोङो ओ हाथायनिफ्राय सबाय खौ लाबोनानै जोङो सारायनियाव एवग्रोनानै जों हुख्रेमो अब्ला बिनिफ्राय उनाव जोङो गिबियावनो जोंना ओ मानो बेबायदिनो साम' खौबो खिथु दाननानै जोङो सुबाय नालाय
औ
बिदिनो संनाय जायो आरो
औ
औ बिनि सायाव जोंहा हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय माखासे मस्ला मस्लि ओ बेफोरखौ खौ होफानाय जायो आरो लोगोसे थाव नांगौ ओ संख्रै बानलु बेबायदि आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओ खारदै होब होफानाय जायो जोंहा बेयाव ओ खारै मोनाब्ला जोंहा सदा होनो बेखौ हाथाय बाजाराव मोनो जों बेखौबो होनाय जायो जोंहा खारदैखौबो जोङो न'आवनो बानायनो हायो जेरै जोङो थालिरनिफ्राय मोनो ओ ओ थालिर बिफांखौ जोङो दानफायनानै बे थालिर बिखंखौनो जोङो ओ गोलाव गोलाव हानानै गोलाव गोलाव हानानै जोङो सानदुंङाव फोराननानै बेयो जेब्ला रानो अब्ला बेखौ सावनानै जोङो बे हाथब्लाखौनो जोङो गथा खालामनानै बेखौ दै सोमनानै ‌ सरनानै जोङो खारदै बानायो आरो बेनो जाहैबाय खारदै जों बेखौनो जोङो ओंख्रियाव होनानै मिलौलायहोयो आरो बेबायदिनो जोंहा संनानै जायो आरो दा बेबायदि बिदिनो ओ बेसेबा गोथाव जायो जोंनि सबाय साम' ओंख्रि
औ
बेनिफ्राय जोंहा बर'नि ओ जानाय लोंनाय होनोबा जोंहा नाफामबो दं जेरै जोङो न फामखौ जोंहा जेरै नाफामखौ मिथियो ओ नाफामखौ बानायो जोङो ओ थास' बिसं बेनिफ्राय ना ना फिसा फिसा जों गिबियावनो जोङो ओ नाखौ फोराननानै दोननानै ओ जोङो थास' बिसंजों ओ मोनसे हासुं नङाब्ला भयेमफ्राव सोनानै दोनो बेनिफ्राय जोङो दान मोनथाम एबा दान मोनबा दान मोनद' बेबायदि सोनानै दोनो
औ औ।
बेनिफ्रायनो बेयो बेखौ जोङो बार हाबैनि थाखाय जोङो ओ ओ प्लास्टिकजों नङाब्ला माखासे मुख्राफोरजों जों फांथेनानै दोननाय जायो आरो। बेबायदिनो बेखौ जोङो बर' माहारिया गोबां बानायो बेबायदिनो बेयो मोनसे ओ बर'निनो सिनायथि नेरसोन होनजायो जेराव जोङो गोदोनिफ्रायनो ओ बेबायदि जाबोदों आरो जों गुबुनजोंबो नाफाम जाग्रा होननानै बुंजालायो आरो सम सम बेफोरबायदि जोंहा औ जोंहा जे बेखौ जानोसैबाथाय जोङो दान मोनब्रै मोनबानि उनाव जोङो बेखौ ओंखामजों जाफानाय जायो एबा जों खाजिफोरजोंबो जाफानो हायो आरो बेयो फुरा ओ न' खाथि खाथियाव मोदोम हैैजोबखायो आरो। बे मोदोमनाय गेस दङ बेहा गोथावनो औ बेफोरनो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर आरो जोंहा थिंगायारि ओंख्रिफोरबो दं जेरै गोबांनो ओ लाव खुमब्रा जोगोनार बहल थाइबें बेफोरबो जबाय आलु जिंखा गरसि ओ फान्थाव बेफोरो जोंनि बर'नि ओंख्रि जाहैबाय जों बेफोरखौ न'आवनो ओ आबाद मावनानै एबा फोनानै जोङो मोननो हायो आरो। गामि ओनसोलाव जों बेबायदिनो आबाद मावनानै जायो दोरोङारि ओंख्रिफोरा बेनोसै आरो। दा जोंहा नोंथां जोंना रायज्लायनायनि समाबो जाबाय थांबाय बेनिखायनो नोंथां दोनथ'लायसि नामा बेयावनो औ दे नोंथां जागोनदे नोंथां।